हेलौ औ नोंथां औ नोंथां खोना
औ नोंथांनो फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथांजों दसे सम जिउ खुंनाय जोंनि राहा लामानि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन। नोंथाङा सम होनो हागोन नामा?
औ थारैनो हागोन।
औ बिदिब्ला नोंथाङा ओ बुंनो हागोन नामा जे ओ गंसे न'खर सालायनो बा ओ मा होनो न'खरखौ दैदेनलांनो थाखाय जों माबायदि राहा लामा लानांगौ बेनि सायाव इसे फोरमायनो हागोन नामा।
औ थारैनो।
औ।
जिउ खुंनायनि राहा लामा होनना बुङोब्लाथ' जोङो बांसिनैनो बांसिन बिबांयैनो सोरखारि साख्रि बा बिदिनो माने साख्रि बायदिसिना जोङो सोलिनो नाजायो नङा होमबा नोंथां।
औ। औ नंगौ।
बिनि सोरखारि साख्रि मावनायनि अनगायैबो जों जिउ खुंनाय राहा लामायाव गुबुन गुबुन खामानि मावनानैबो जोङो जिउ खुंबोनायखौ नुनो मोनगासिनो दोङो आगोलनिफ्रायनो नङा होमबा नोंथां।
औव नंगौ।
जोङो सोरखारि साख्रि मावाबालानो जेरैहाय आबाद बायदिसि दिना मावनानैबो जों जिउ खुंनो हायो नोङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
लोगोसेनो बिनि अनगायैबो जोङो आइजो माहा फोराबो ओरैनो थाया लाबानो न'आव थानाय हिसाब हिसाबैनो दाउ अमा बायदिसिना न'आव फिसिजानाय जिब जुनार फिसिनानैबो जोङो माने गावनि जिउखौ मोजां लामाजों दैदेनलांनो हानायखौ नुनो मोनो आरो
औ नंगौ नंगौ नोंथां ओ
बिदिबो दैदेनलांनो हायो आरो फारसेथिं जोङो आबाद मावनानैबो जों जिउखौ जोंनि जिउखौ माने मोजां लामाजों दैदेनलांनो हायो आरो
औ नंगौ
मोजां जिउ खुंलांनो हायो माने सोरखारि साख ख्रि नङाब्लाबो माने गावनि जिउखौ माबायदि मोजां लामाजों दावगालांनो हायो बे माने आबाद मावनानैबो हायो बा न'आव दाउ अमा बायदिसिना फिसिनानैबो जोङो मोजां माने जिउ खुंलांनो हानाय खौ जों नुनो मोनसै आरो
औ
बेनि सायावनो नोंथाङाबो माबाफोर फोरमायनो सानो नामा
औ फोरमायगोन नोंथां आ मा होनो जों बेफोर सोरखारि साख्रिखौ खायसेया ओ लुबैया नङा होनब्ला जोंनिखि बिजनेस मावनानै मोजां मोनो बा बेदिनो न'खरावनो बा आबाद मावनानै मोजां मोनो ओ बिदिनो आं बुंनो सानो जे ओ सोरखारि साख्रि नायगिरालाबासिनो बा खायसे सोरखारि साख्रि नागिरनानैबो मोना नङा होनब्ला ओ जायनि जाउनाव रो ओ न'खरावनो थानानै मैगं थाइगं गायो बा गावनो ओ मा होनो सं बाजारफोराव बिदिनो फाननानै
औ
जायो नङा होनबा ओम आथिखालाव ओ गोदोनि समनि फोरजों आइजोफोरखौ जेनेबा बे बेफार फालांगियाव ओ खालामनाय नुवामोन नाथाय आथिखालाव जोङो आइजोफोरखौसो बांसिन बेफार फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनसै आरो। नङा होनब्ला ओम जायनाखि जोङो बाजाराव मैगं फाननाय बा गोजान गोजान जायगायाव दावबायनानै बिदिनो फानबोनायखौ जों बांसिन नुनो मोनो लोगोसे जों आथिखालाव आइजोफोरा बांसिनानो मा होनो जिनि गला होनायखौ नुनोमोनो ना।
औ थारैनो नंगौ।
जेराव नाखि गावनो नखर सालायनायनि। बादैबो गथ' गथाय फोरोंनो थाखाय जोंहा गोबां रांनि गोनांथि जायो।
औ औ थारै।
ओमफ्राय औ गोजान जायगायाव फानहैयोबा न'आवनो हिसान सालि बा खायसे खायसे नआवनो मेचिन माबा दाना लायो नङा होनबा बानायना लायो अ बेनिफ्राय जोंहा बे जिखौ खाथि खालानि बाजारफोराव बा खायसेया दु खान होनानै जायो बिदिनो खायसे आरो गामि गामि। फानहैयो बिदिनो फानहैनानै जों आइजोफोरा गोबां ओवमा होनो दावगाबाय आरो गोदोनिस फ्राय आथिखालाव गोबां दावगानाय। नुनो मोनो गोदोनि समाव जों आइजोफोरा लाजिनानै ओंखारामोन नङा होमबा बिदि बेफार फालांगि खालामामोन। आरो लोगोसे जोंहा आथिखालाव आइजोफोरा मा होनो। ओ जितुुबा मा होनो बेखौ साहानि गला। बा फिथा बेफोरबायदि जों सावनानै फानहैनायखौबो नुनो मोनो।
औ थारैनो।
अ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेबायदि आइजोफोरा ओ बेफार फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनो ना मोना?
औ थारैनो बेफोरबायदि आयजोफोरा बेफार खालामनाय बा। साहा दखान होनाय फिथा दखान होनाय जि जोम। फाननाय बेफोरखौ जोंनि हालामावबो नुसै नोंथांमोननाबो बेफोरबायदि नुयो जानो हागौ।
नुयो नोंथां। जोंनियावथ' आइजोफोरानो बांसिन बेबायदि बेफार फालांगि खालामनायाव बांसिन अनजिमा नुनो मोनो ओ ज' ज'यैनो ओ। टाउन सोहोरफोराव लांनानै फानहैनाय बा अबेबा जाय गायाव लांनानै फानहैनाय। बिदि नुनो मोनो लोगोसे जि गलाखौ बांसिन नुनो मोनो आरो। लोगोसे जों औ। बाजारफोराव मैगं थाइगं फाननायखौ जिहेथु हौवा न'आव थानाय हौवा माहारिफ्रा नागिरनानै होयो। लोगोसे बे हिनजाव मानसिफ्रासो फाननो थांनायखौ जोंनि माने ओनसोलाव बांसिन नुयो आरो आइजोफोरखौसो बेफार फालांगि खालामनायखौ।
थारैनो।
औ औ बिदिनो जों बेफार फालांगि होनोबा मा होनो? ओ औवानि बा दंफांनि बायदिसिना आइजें आयला हेबनानैबो जों फाननायखौ नुनो मोनो नङा होनबा ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ आथिखालाव बेफोरबादि औवानि आइजें आइला हेबनायखौ बा फानोना फाना बेफोरबादि
अ बेफोरबायदिखौबो जोंनि ओनसोलावबो नुनो मोनो आरो लोगोसे बेनि बेनि अनगायैबो हौवा मानसिफोराबो आबाद मावनाय बा बायदिसि ना बेफार माइ माइ फालांगि ओ माइ बे फार खालामनाय दंफां फालांगि खालामनाय आरो बिदिनो बायदिसिना रो रोखोमनि गयनि फाथैनि बेफोरबायदि खाथि खालानि बाजारावबो लांनाय नुयो बा गोजान बायस'नानै गोजान गोजान हाथाय बाजारफोरावबो लांनायखौ नुनो मोनसै आरो
औ
आरो आबाद मावनायफोरखौबो नुनो मोनसै आबाद मावनानै जिउ खुंलांनायफोरखौ बा न'आवनो थानानै अमा फाराम दाउ फाराम
औ औ बेफोरावथ' जोंहा गोबां औ बेफोराव जोंहा गोबां मुलाम फा दङ नङा होनब्ला औ जेनोखि बांद्राय खस्थ' जाया बेफोराव
औ
जेनोखि नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ आबाद होनो जिहेथु माइल' नङा उफेरा मा मा आबाद मावो जेनेबा?
नुनाय बादिहाय जोंनि ओनसोलफोराव माइनि अनगायैबो गोबां आबाद मावनायखौ दासान्दै नुगासिनो जेरैहाय थास' आबाद फान्थाव आबाद फान्थाव मिकि कब कबि आलु मटर गाजर बायदिसिना आरो मैगं थाइगंनिबो बा जोगोनारनि लाइ लाफानि आबाद बिनि अनगायैबो नुनो मोनबावो आरो थालिरनि आबाद मावनाय बैग्रिनि आबाद मावनाय
औ आथिखालाव औ आथिखालाव ओरैनो जिरायना थाया नङा होमबा गासै बो जोंना साख्रि मावनायबाबो जों बेफार फालांगिखौ बांसिन माने खालामनाय स मोनङा होमब्ला औ औ हरसेयाव जों सासे साख्रि मावनाय थाब्लाबो माने ओ सोरबा सासेया साख्रि मावाब्लाबो माने बेबायदि बेफार फालांगियाव गोसो गैया नङा होनब्ला
औ थारैनो
औ ओ जि दानाय होनोब्ला नोंथांमोननिथिं ओ जेनेबा आइजोफोरखौ हरं सि दानायखौ नुयोना नुला उम
दासान्दिथ' नुयो नुनाया थेवब्लाबो ओ आगोलनिसाय गोबां खमखौ नुनो मोनसै मानो होनोब्ला दा मेचिननि दारै बाहायनाय जासै मेचिन बाहायो खायफाफ्रा न'आवनो मेचिन लाबोनानै बानायो आरो आवगायनिफ्रा आगोलनिफ्रा मेचिन नङाबोलाबो ओ न'आवनो गुनथा साल खुन्था गायनानै दानायखौ नुनो मोनसै अब्लाबो बिदिनो गोबां खम रोखोमै नुनो नुनो मोननाय जासोयो आरो।
औऔ
बेनि अनगायै बांसिन जिउ खुंनाय राहा लामायाव बेफार फालांगि बे खालामनायखौ बांसिन नुनो मोनसै।
औ बिबाननि लेब्लाजों गोदो औ गोदो न'आवनो दायोमोन नंङा ओमब्ला आथिखालाव बांसिनानो ओ मेचिनजों दायोसै मेचिनजों दायोब्ला ओ जोंहा खम समनि गेजेराव जायो।
उम
बिदिब्ला नोंथांजों ओ सावरायनो मोनना गोजोननाय मोनबाय। जि खोथाफोरखौ मिथिनानै मोनबाय साबायखर थाबाय बेनि थाखाय नोंथांनिसिम।
साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम
औ उन फोराव लोगो मोनलाय गोन बिदिब्ला
औ थारैनो।
औ दे बिदिब्ला नोंथां।